खोनादो
औ खोनादों।
दा आं नोंथाङा मा खालामदों?
दा ओरैनो दङ।
दा होमबा आंमोन नोंजों रायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन।
औ औ बुं दे।
दा होमबा आङो दा मा जोंनि बे दा बारहावानि एसे सोमोन्दै एसे रायज्लायनो हागोन ना?
ओ
उम दा जोंना बारहावा होनोब्ला दा जोंनि समाव दायो बहुद माने गुबुंले जाबोबाय आरो गोदोनि दिनाव फ्राव बुहुद खोलो खोलो मोजांमोन बेमार आज जार खम जायोमोन। आरो दानि दिनावथ बुहुद बेमार आजार सोमजियो माने गु बारहावाया गुबुंले जाबाय बुहुद माने गारि गारि ओंखारबाय बिनि उखुन्दैजों बारहावाया गुबुंले जाबाय आरो जेरैहाय जोङो हां लानायावबो खस्थ मोनो खस्थ मोननांगौ जाबाय माने लामाजों थांबा माने गुफुंनाय बारहावा बुहुद जेरैहाय इथा इथा सावनाय बेफोरनि गुबुंलेजों जोङो बेमार आजार बुहुद जानो हमबाय माने बेमार आजार जानायानो मासै मास माने जानो हमबाय आरो आथिखालाव जेरैहाय जोङो बारहावाया गुबुंले जायोब्ला जोंनि गासैबो माने मानसिहा मानसियाल नङा जेरै जोंनि जोंजोंनो लोगोसे थानाय माने जिउ गोनां बुस्थुआबो माने बहुद खस्थ मोननांगौ जाबाय आरो आथिखालाव गोदोनि दिनावथ बेफोरबायदि गारि गुरा गैयामोन। बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम मोन दानि दिनावथ बिफां लाइफां गैया जाबाय गोदोनि दिनावथ बिफां लाइफांजों बुंफबनाय माने बारहावाया बुहुद गोग्गोमोन दानि दिनाव बुहुद माने बेमार आजारजों सोमजिनो हमबाय आरो गोबां माने बारहावाजों लोगोसे जोंनि थासारियाबो सोलायनो हमबाय जेरै मानसियाबो माने गाज्रि आखुआव माने हाबनो हाबनाय जाबाय बेखायनो जोङो दायो बुहुद माने खस्थ खस्थ मोननांगौ जाबाय आरो गाज्रि गाज्रि माने ओम आथिखालावथ गाज्रि गाज्रि माने बारहावाजों लोगोसे आथिखालाव मबाइल जुग जाबाय बेखायनो बारहावाजों लोगोसे बेफोर गासै बो माने रायलायनायफ्रा गावजों गाव एना एनि गोरोन्थि माने बांनो हमबाय गावजों गाव नांलाय ब नांलाय खमलाय बारा जाबाय। बेखायनो माने बारहावाया माने जोबोर गुबुंले जाबाय। आरो दैज दैनि दैनि माने दै नालाफोरखौबो फोसाबैनि थाखाय जोंनि बारहावाया माने बहुद गुबुंले जाबाय माने बे दैफोराव माने गोबां गाज्रि बुस्थु गानाय जायो जेरै प्लासटिक आरि सेवनो सेवनानै थांनाय बुसथुखौ जों गारोब्ला जोंनि बारहावाया बहुत माने गुबुंले जायो। जेरैहाय जोङो दैयावहाय बा गु गुबुंले गुबुंलेखौ जों बाहायनो नाङा जेरै जोङो बेवहाय गोबां माने जानाय पेकेट बिलाइ बेफोरखौ जोङो साफा खालामला गावजों गाव माने एना एनि बांद्राय जाबाय जोंनि थासारिया बांनो हमबाय मान मानसि सुबुं माहा आरियाबो गोबां जानायनि गेजेरजों जोंनि जानाय लोंनाय आदारनि गोबां बे बांनो हमनायजों लोगोसे माने नाला नाला बिदिनो गरखायफ्राव जोंनि लेथ्रा लेथ्रा गारनायजों लोगोसे जोंनि बारहावाया माने गुबुंले जाबाय बेफोरावनो माने जों बहुत बिफां लाइफांयाबो खम जाबाय जेरै दावमा दावसायाबो गैया जालांबाय। जेरै कारेन थारनि जेरों जोंनि बेफोर दावमा दाउसयाबो सेवनानै थाङो बेफोरखौ रावबो बोखारला बेफोरनि सेवनायजोंनो जोंनि बारहावाया गुबुंले जानानै जोंनि माने दा गोदो आ आथिखालाव माने अखा हानायाबो बहुत खम जाबाय गोदोनि दिनावथ' बहुद अखा हानायजों लोगोसे माने बेबायदि माने बारहावाया गैयामोन दानि दिनाव अखायाबो बुहुद खम जाबाय जेरैहाय दानि साना गाहायाव फैनाय खोनादों बिनि थाखायनो सानदुंबो सान्दुंङाबो माने गोसा जायो बेनि थाखायनो माने बारहावाया गुबुंले जाबाय मान मानसि सुबुङा थानो हायै जालांबाय बेयावनो जेरै दा आथिखालावथ' माने बुथार मानसि बुथारनाय ओरै बिदि माने बुथार खुमानाय मानाया जालांनो हमबाय। आथिखालाव माने गाव गाव गावजों गाव फोथायनो फोथायनो हाला माने। दानि दिनावथ' माने नांलाय खमलाय बुलाय सलाया बांनो हमबाय। बेखायनो माने बुहुद माने बारहावाया गुबुंले जाबाय दा नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि?
जोंनिथिंयाबो बिदिनो सिगांथ' मोजांमोन दा बिराद मोजांनि सायाव मोजां बिदिनो बानायलांनायाव गोबां फेक्ट'रि दिहुनदोंना बिदिनो इथा दिहुननाय ल हा दिहुननाय बायदि बायदिनि थाखाय इथा दिहुननायावबो गोबां अ माबा जों सावनाय जायो बि राद उखुन्दै गनानै बिदि बिनि उखुन्दैयानो मा मानसिनि देहाखौ गाज्रि खालामो आरो। बे बार बार बारनानै बिदिनो जेरावबो गोसारनाय जायो। ल हा दिहुननायफोर मानाय बिदिनो आर दंफां लाइफाङाबो जोबनानै जोबनो थांबाय गोबां दान फायो गोबां हामफायो आरो दावमा दाउसा दावमा दाउसाखौबो गोबां सुबुंफोरा जा गावनि खुगानि थाखायनो जानो जानो थाखायनो गावथारनाय जायो। बिनि थाखायनो बिराद माबा जाबाय आरो जि बुस्थु खौ बाहायनाङा बे बुस्थुखौनो बाहायनानै प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिकखौबो बाहायनानै जानला मानला जेराव मेराव गारोना बेनि थाखायबो से सेवनानै थाङा प्लास्टिक बुस्थुआ बेनि थाखायनो गोबां माबा जायो आरोना बेफोरबायदिनो थानाय थानाय जानायफोरा मोजां जादोंबाबो जोंनि देहानि थाखाय मोनसेबो मोजां नङा आरो। सिगांनि बायदि मोजां नङा आरो दा जेसेनो मोजां मोजां बानायलांदों एसेनो माबायाव
उम उम